ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ नोंथांनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
अ नोंथांनिसिमबो जासि हरफिननाय जाबाय।
औ ओ नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ एस ओ एसे खोथा सावरायनो हरदोंमोन नोंथां। नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला ओ नोंथां जेन'बा बर' हारिनि जेन'बा मोसानायफोरखौ लानानै आं नोंथांदों सावरायनो सानदोंमोन जेन'बा बर' ओ हारिया माबायदि दि मोसायो जेन बा उम बेखौ एसे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ बर' सुबुंफोरखौथ' जोङो ओ गोबां रोखोमनि मोसानायखौ नुनो मोनो। ओ गोबां रो रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो बर' सुबुंफोरखौ। जेरै बागुरुम्बा मोसानाय। खेराइ मो थानाय आरो हाबा आरि फोराव मोसानाय। आरो बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि ओ मोसानायखौ जों नुनो मोनो बर'फोरखौ ओ बिदिनो खेराइ मोस मोसानायाव जेरै जोङो ओ दाउस्रि देलाइ बेबायदि मोसायो ओ बैफोर मोसानायफोराव जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननाय जोमनायफोर गान्नानै मोसानाय जायो। ओ जेरै जोङो ओ खेराइ मोसानायाव गान मोसानायाव गाननोब्ला जोङो ओ बागुरुमबा औ आरिनि बायदिनो एखे खे द्रेस खौ गाननाय जोमनायखौनो जों गानो। ओ जेरै दख'ना बिदन आरो आर'नाइ ओ रेगे रेगां फास्रा बायदि लानानै जोङो। मोसानायखौ नुनो मोनो
औ
आरो बिदिनो ओ बर' सुबुंफोरा हाबा आरिफोराव मोसानाया ओ गुबुन रोखोमनि जायो बिदिनो रंजा बाजायै जोङो ओ खाम सिफुं ओ जथा सेरजा ओ बिदिनो बर'नि ओ दामग्रा देगजा देग्रा आगजुफोर लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो। ओ आरो बैसा गु मोसानायाथ' जोंनि ओ बर'नि एंगारहायै मोनसे गेदेर फोरबो आरो एंगारहायै मोनसे ओ बेयो बर'नि बाहागो खा बैसागु मोसानाया ओ बिदिनो बर'फोरा बैसागुआव जोबोर ओ गाजा गोमजायै बयबो बर'नि ओ दाम ग्रा देग्रा ओ खाम सिफुं जथा सेरजा आरिफोरखौ खा आरिफोरखौ लानानैहाय ओ गाजा गोमजायै बयबो ओ ज' जयै न'खर न'खर गामि गामि हाबनानै मोसालायनायखौ जोङो नुनो मोनो बैसागुआव औ आरो जोङो खेराइ फोरबोफोरखौ ओ खेराइखौहाय जोङो बिदिनो जोङो दाब दाब जायगाफोराव ओ बायदि फोरबोफोर खुङोब्ला बेफोराव जोङो ओ मोसाहैनायखौ नुनो मोनो। औ बिदिनो जोङो आथि खालाव खेराइ ओ मोसानायखौ जोङो ओ गोबां जौगाखांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बागुरुमबा मोसानायाबो जोंनि बर' हारिनि ओ सिनायथि आरो नेरसोन होननानै बुंजायो। ओ बागुरुमबा मोसानायावबो जोङो बिदिनो ओ खाम सिफुं ज था सेरजा आरि ओ दामग्रा देग्रा आगजु लानानै ओ बागुरुमबा ओ मोसानाय बेखौ जोङो बेरखांहोयो।
औ औ।
जोङो मेथाइ खननो थाखायबो औ ओ सानै एबा साथामफोर बिदि आइजो ओ जोङो थानांगौ जायो बागुरुमबा मोसानायाव। आरो जोङो बांसिनै बागुरुम्बा मोसानायखौ आइजोफोरानो मोसायो ओ जोङो हौवा ओ माहारिफोरखौबो जोङो बागुरुम्बा मोसानायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनिया नेम बादियै बागुरुम्बाखौ आइजोफोरानो मोसानांगौ आरो ओ दामग्रा एदेग्रा फोर जोंना हौवा माहारिफोरा थानाय जायो। बागुरुमबायाव ओ बिदिनो बागुरुमबायावबो ओ बागुरुमबा मोसानायावबो जोङो ओ दख'ना बिदन गाननाय जायो। आरो दख'ना बिद'न नङाबा जोङो आगर गुबै ओ दख'ना जि जोङो गानो। ओ बेखौबो जोङो दख'ना गोमो गाब नि जोङो बांसिन गाननाय नुनो मोनो आरो। बागुरुम्बा मोसानायाव आरो रेगे-रेगां फालि ओ। गोजा गाबनि जों लानाय नुनो मोनो। आरो आर'नाइ ओ गो गोथां गाबनि बिद बिदि जोङो लानानै मोसानाय खौ नुनो मोनो बागुरुम्बायाव। आरो ओ हौवा माहा माहारिफोराबो गामसा, आर'नाइ बिदि गाननानै ओ जोङो ओ बे बागुर खागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ खेराइ मोसानायावबो बिद बिदिनो एखे रोखोमैनो एसे जोङो ओ
औ।
खौ मोनो गाननायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय ओ जोंनिया खेराइ मोसानायाव ओ बिदि ओ मुं लायै मुं जोंनिया एस से गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जेरै दाव स्रि देलाय मोसानाय, जाारा फाग्ला मोस सानाय ओ दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय, अ मोसाग्लांनाय मोसानाय। बायदिफोराव एसे गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो ओ जों ओ गुबुन गुबुन गाबनि गाननानै मोसानायखौ जोङो नु नो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथाङाबो ओ नों मिथिनाय
औ
मोसानायफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया बर'फोरनिया मोसानाय बुङोब्लाथ' बागुरुम्बाखौनो बांसिनानो मिथियो गुबुन हारिनिफोराबो बागुरुम्बा मोसानायखौनो। ओ थिग बेबायदिनो जोंनि ओ बर' हारिनि मो सानाय जेन'बा गाननाय जोमनायाथ' जोबोद सोमोनांथाव जेनबा मेेहेर गोनां नङा होमबा। बिदिनो गाननाय-जोमनाय गाननाय-जोमनायाव ओ जेनेबा हिनजावसाफोरा जेनेबा हिनजाव मानसि फोरा जोंनिया दख'ना गोमो गानो। बिदिनो ओ गस्ला बिदिनो गोजजा गानो आ रो आर'नाय लायो आरो हौवा मानसिफोरा गामसा गोथां गानो गस्ला गुफुर आर'नाइ लायो। थिग बेबायदिनो आं ओ जेनेबा मोसानायखौ नुनो मोनो आरो नुनो मोनदों आरो। जेनेबा बिदिनो गुबुन गुबुन फोरबोफोरावबो जोंनि बर'नि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानायफोरखौ जेरावबो लाना थांनाय नुयो आरो। जेनबा। बिदिनो बादायलायनोबो लानो हांनाय नुयो। बिबदिनो दाखालिसो जा जाना थांनाय बागुरुम्बा दोहोआवबो जेन'बा मोसानाय। खौ जोंनि बर'फोरनि मोसानायखौ नुनानै गुबुन गुबुन ओ हारिनि मानसिफोरा जेनेबा मि मिथि मोनदों आरो जेनेबा बर'फोराबो बिब्दि औ औ बर'फोराबो बिब्दि इमान जेन'बा मेहेरगोनां मोसा मोसाना दिन्थिनो हागौ रोंगौ बि दि होननानै ओ थिं बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा ओ गोबां ओ गुबुन गुबुन जायगायावबो मोसानो थाङो गुबुन गुबुन हादोराव बिबदिनो औ बिदिनो गुबुन गुबुन जायगा एबा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंनि बे आर'नाइखौ जोबोद मोजां मोनो बिबदिनो दा जोंनि बर' हारिनि बिदि आर'नाइफोरखौ गुबुन हारिखौसो दानिया बांसिन लानो थांनाय नुयो आरो नोंथां मानोना बिसोरो जोंनि आर'नाइखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनो औ बेनिखायनो गुबुन हारि खौबो दानिया ला लानाय नुयो आरो बिबदिनो उम बिदि जोंनियाथ' बैसागोआव गासिबो ओ ज' ज' रंजानो ओखारो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो उन्दै गेदेर जेन'बा सेंग्रा सिख्ला जयै रंजानो थांनायखौ नुयो बे रंजानो थांनायावबो जोना बिदिनो ओ दख'ना गानो बिदन दख'ना बिदिनोसो हौवासाफोरा गामसा गानो बिदिनो ज' ज' ओंखारला लाङो मोसानो बिब्दिनो जेनबा गामि ओ खाथि खाथिफोराव मोसायो बि मोसाखांनायनि उनाव जेनबा जा माइरं हरो सोरहाबा फैसा हरो बेखौ जों लानानै फैयो आरो नोंथां बिदिनो लाना फैनानै जोङो जेनबा ओ बैसागो लासखो लासखालिथ जोंना गामियावनो मोसायो नङा होमबा नोंथां औ बे गामियाव ओम गामियाव मोसा जेनबा खांनानै जेनबा गामिनि सुबुंफोराबो जा माइरं जा एसे फैसा हरो जों बेखौनो ज खालामनानै लायो एबदिनो दा बिदिनो जोङो बेफोरखौ ज खालामनानै जों हाथाय एबा बाजारफोराव जोङो मैगं थाइगं बायो नङा होमबा नोंथां। बायैयो खाना जानो थाखाय औ बिदिनो जयैनो गासैबो जोंनिया जेनेबा बिदिनो ओ ज' खाना जा-जालायो आरो नोंथां
औ नोंगौ औ
दिनो ओ बैसागो बुब्लाथ नोंथां ओ बैसागोआथ स्नि सान नङा होमबा स्नि सा सानफुंनाय जायो औ गोदो गोदाय जों खोनानो मोनदों आरो बिजाबफोराव फरायबोनो मोन्दों गोदो गोदाय लायनो बैसागोआ से दान थायोमोननो खिन्थु दा बिबदि ओ बिबदिखौ जों माबाला ओ फालिला जों स्नि दानलसो फालियो बिदिनो जोंनिया ओ फासखालि जोंनिया मोसौ थुखैनायावनो थांबाय नोंथां मोसौ थुखैनाय बिनि नख नायै आरो जोङो जेनेबा उम नखरनि मानसिफोरा जेनेबा ओ उद-उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो गोदेरा उनदै खो बोर होनाय‌ बिदिनो उ ओ दखना बिदिनो गस्लाफोरनि मान बावनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंनि गामि बा ओनसोलाव बिदि नेमखान्थिया दोङो बिदिनो उम बिनि नखानायनायै आरो जोंनिया आ गा-मोसानो ओंखारलांनाय बिदिनो मोसा मोसा जेब्ला ओ लास्ट ओ फैयो बे स्नि सान फैयो बे नि सानाव जोंनिया गामियाव मोसानो ओंखारो आरो गामियाव मोसायो बिब्दिनो जोंनि गामि बा ओनसोलावबो बिबदि बैसागोआव जोंनिया फोरबो खुंनाय जायो आरो नोंथां बे फोरबोआव जेनेबा बिदिनो खेला होयो जेनेबा हांसो हमनाय बिदिनो खारनाय बादायलायनाय बिदिनो काबादि बिदि बायदिसिना खेला होयो आरो नोंथां जोंनि गामि ओनसोलाव औ थिग बेबायदिनो बिदिनो जोंनिया ओ बिदि मोनसे फोरबो एबा मेला खुंनायाव बैसागोआव जों गुबुन गुबुनफोरनिफ्रायबो बांसिन मोसानो बादायलायनाय बाहागो लानायखौ आं नुनो मोनदों आरो जों गुबुन निफ्राय जेनबा रोजाबगिरिफोरबो लानानै जोङो जेनबा लानानै फैयो गामि ओनसोलाव फोरबो खुंनो थाखाय औ ओ बिदिब्ला नोंथां जों आं बिदिनो बर'फोरनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों थां
औ
औ ओ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय औ दे बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय था दोनथ'नाय जाबाय औ